औ
औ आंङो नोंथाङा नोंथाङाबो जुदि फ्रिबा आं नोंथांजों माने ओ ओ मागोनि सायाव एसे माने सावरायनो नागिर दोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ ओ बिदिनो बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मागो फा ओ मागोखौ माबायदिहाय खुंनाय जायो नोंथाङा एसे ओ बुंना होलाय
औ हागोन नोंथां ओ बिदिनो मागो फोरबोखौथ' गो-गो जों बर'फोरा नङा गुबुन ओ हारिफोराबो खुङो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ गिबियाव जों मागो बुंबाथ' जोंनिया बिदिनो फिथा सौराय बिदि जानाय नङा होमबा
औ नंगौ
बिब्दिनो ओ जोङो बे मागो खालि जों जेनेबा बिजा मागो खालि बिदिनो खाना जानाय सानसे ओ सानसेयाव जों खाना जाया जायो नङा होमबा नोंथां औ बे हाना जाखालिनो जोङो बिदिनो माइब्रा माथा ओम जा नोंथांनि नोंथाङा न'खराव जानो गोसो बेखौनो जोङो देयो दिंखियाव नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
औ देखांनानै जोङो बे फिथाखौ जों माने हरावनो ओ सावनांगो आरो माने बेनि अखानायैथ' जोंनिया ओ बिनो बैसागोनि से थारिख जायो नङा होमबा नोंथां ओ बेनिखायनो ओ जों बे माने जोंनिया से थारिख खालि फिथा बिदि सौराय सावनो मोना बिदि नेम दोङो आरो नोंथां गोदोनि फ्रायनो। माने बे से थारिख खालि जोंनिया बाउनायनि दिन बिदि गोथैसैफोरनो बावनायनि। ओ दिन आरो।
औ।
बिनिखायनो जों बेखालिनो ओ हराव जोङो बिदिनो फिथा हावो माइब्रानि माथानि आरो
औ। औ खोनादों नोंथां। हेलौ हेलौ